औ
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों। बिदिब्ला बे समाव जोङो मानि सोमोन्दै रायलायनाया मोजां जागोन होननानै सानो नोंथाङा?
औ दे जों दा होमबा बर'नि ओंख्रिनि बागै संनायनि बागै रायलायसै नामा?
जागोन नोंथां दे नोंथाङा बुंलाय एसे
अ दे नोंथां खोन्थालाय नोंसिनियाव बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो?
अ होमबा अनलानि बागै नोंथाङा मिथिनो लुबैदों?
औ औ मिथिनो लुुबैदों आरो।
नङा बबे मोनसे अनलानि बागै मिथिनो लुबैदों?
बिदिनो अमाजों संनाय दाउजों संनाय।
होमबा आङो बे समाव गिबियाव बुंग्रोनो सानदों आङो मेवाइ अनलानि सोमोन्दैनो बुंगोन माबादि सङो।
ओ ओ
औ दा अनला ओंख्रि होनबाथ' जों बर'फोरनि मोनसे मैगं जाया जों बर'फोरजों बयजोंबो अनसाय जानाय मैगं आरो बेयो दानिल' मैं गं नङा गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय था थानाय बियो मोनसे मैगं एबा ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन। दायो दैज्लां बोथोर जोंहा मेवाइ मोनो आरो बेखौ जोङो औवायावहाय मोनो आरो औवानि गोरलै जि खिलिहांनाय खौहाय जोङो मेवा होननानै बुङो आरो बेखौ जोङो ओंख्रि जायो। जोङो। अनलाबो जानो हायो बा जोङो दालिफोरजोंबो जानो हायो। बा मेवाइ आनथाबो जोङो जानो हायो दा आङो आरो गिबियाव जोङो अनला संगोनब्ला जोङो मेवाखौ जोङो साफा खामनानै जुदि जोङो अनला संगोनब्ला जों जानाय माइरं माथ माथा माइरं
ओ
आरो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ सुनाय उनाव जोङो बेखौ गुन्दो खालामनानै जोङो लानो नांगोन गोदोनि समाव थौसिफोरावनो देयोमोन नाथाय दायोथ' जोंहा जु गानो सोलायबाय हिसाबै दायो जोङो ग्राइनडारफोराव बा
औ
जोङो नुनो मोनो एबा मोनथिनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ जिखुनु गुन्दै खालामना लानांगोन आरो बेनि उनावहाय नोङो दावजों सगै ओ दाउखौहाय गिबियाव थाव होनानै सामब्राम, फानलु, रुसुन आरो बिदिनो हाइजेंफोर मसला मसलि नों मा होनो गोसो बेखौ होनानै नोङो दाउखौ मोजांहै एव नानै लाग्रोनांगोन एवखांनाय उनावहाय जुदि दावा बा बेदरा एसे रबबायबा मेवा खौ जोङो होनो हायो आरो मेवाखौबो बेबायदिनो मोजाङै एव थाथब लानानै बा मेवानि दैखौ ओंखारहोनानै जोङो खामफ्राम - खामफ्राम एसे एवना लानानै बेयाव आरोबाव दै एसे होनानै जोङो बेखौ मोन जासे जोङो संनो हायो आरो मेवाइ आरो दाउखौहाय बियो जेब्ला मोनगोन बेनि दैया रानगोन आरोबाव जों गोदान दै जोङो होफामनो हायो आरो गोदान हो फामनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय सि जोंनो जेसेबांखिनि नांगौ बेखौ जोङो होनो हायो बेनि उनावहाय जेब्ला बै जोङो संनाय जि मैगं बियो गोदौब्ला जोङो देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बबेबा मोनसे बासोनफोराव जोङो दैजों लगायनानै लाग्रोयो आंनि मतेबा आरो आं संनाया बेबायदि सङो आङो लग्रायनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय बै गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव आङो लुनानै होयो जेब्ला बेखो अनला खौ लुनानै होयो आङो बेदर बाना होयोब्ला बेखौ सागंदों साया बे खौ आङो गारबाजोंनो बा खोस्लिजोंनो एरो आरो एरनानै होबाय था गोन सिथाबनायनि बिनि उनावहा एसे माहाय मोननायथिं फैबोला आङो बेयावहाय खारै लुनानै होसिगोन। आरो खारै लुनानै होआ नै दसे उनावहाय आरोबाव आंङो गोदौ होबाव थावसिगोन गोदौहोसिगोन आ रो बिनि उनाव ओ दायोथ' जोंहा दुन्दिया मोना बिनि फाय आङो गंगार दुुनदियाफोरखौनो होयो आरो आरो बेबायदिनो गंगार दुन्दिया होनानै दसे गोबाव सम गोदौहोसिगोन जेब्ला अनलायाबो बा बेदरफोराबो मोननाय बायदि जासिगोन बा मोन सिगोन अब्ला बेखौ फनाय जासिगोन आरो आङो बेबायदिनो सङो खिन्थु जोंहा अनला ओंख्रि संनायाबो गासिनाबो एखे नङा। गबागाव ओ आइदिया मथे गावाबागाव सङो। दा बेसमाव नोंथांङा नोंथांनि संनायनि बागै बुंनो हागोन।
औ आंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सङोआनो दे इस
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङाबो मबेबा मोनसे ओंख्रि संनायनि बागै बुंनो हागोन।
औ दे माखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां खोन्थालाय।
उम। अ नोंथाङा साम'जों सबायजोंखौ माबोरै सङो।
अ साम'जों सबायाइजोंखो उम इदिनो साम'खौ जेनबा लाबोबाय जेनबा बायनानै लाबोयोबा जेनबा गरनानै लाबोयो जायखिजाया लाबोबाय ओमफाय यिदिनो ओ सानसे माबायाव सोमनानै दोनबाय आरो दैजोंहाय। गावनि हाया ओंखारलांनाय बायदि। बिदिनो सोमनानै दोनबाय दोननानैहाय ओमफाय इदिनो सोमना दोनखांनाय नेक्स्ट दिनावहाय दाखोनखो गारबाय। गारखांनायनफाय इदिनो दान खिथुखौ दानबाय आरो दानानानैहाय आ राम बिदिनो साफा सुनानैहाय इदिनो खारजिजों बा खोरदिजों गोखैजों सुनानैहाय लाबाय साफा नो‌ बैखौ सुखांनानैहाय ओ दैजों से रुदबो आरो।
उम।
ख रुदबनानै लाबाय ओमफ्राय आरो हजोंहाय सबायाइखौबो इदिनो रुना लानानैसाय खारैजों रुनानै लाबाय।
उम।
इखो खारेजों रुना लानानै दोनथ'बाय ओमफाय स माबाखौ साम'खौ। सुखांना लानायखाय बिदिनो आराम ओमफाय
थाव होनानैहाय पियास होनानै आराम एर‌ एवनानै लाबाय आरो बेरलायनाय एवबाय बिनो अस स्ला मस्लि होनानै औ ओमफाय इदिनो।
बेहेलेनि एवना लानायनि उनावहाय ओ सबायाइखो जो खारैजों रुखानानै दोनदोंमोन ना बेख खौ इदिनो सागंजों सानानैहाय गेबल नायखौहाय ओमफाय इदिनो साम' एवनायाव सोनानै ओमफाय बिदिनो बिर दै होनानै गोबाव संबाय आरो।
उम।
बिदि सङो आरो जोंनियावहाय
औ
आंनि आयदायाव आरो
औ
औ
नि निथांनि संनायखौ मोनथिनो मोनबाय
औ-औ दे नोंथां
औ नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय आरोबाव जोङो मोननो हाबावो गुबुन-गुबुन मै गं जायखौ बर'फोरा बर'फोरा गोबां मोजां मोनो आरो जायो बेखौ जोङो दानिल' नङा जोङो आगोलनि फ्रायनो जोङो जाबोबाय थादों दिनै जोङो खरनि मैगं होनोब्ला बयजोंबो मोनथिसाजानाय बा बयजोंबो ओ बेबायदिनो अनसायजानाय मोनसे जेनेबा मैगंफोर अनला ओंख्रिल' नङा ना थाय जोंहा माखासे खारै मैगंफोर दङ आरो जों लोगोसे ओम जोंहा ओ एम्फौ लाथाफोर जायखौ बर' फोरा जायोना आरोबाव जोङो अमा बेद दर अमा बेदरजों नारजिजों बेफोरखौबो जोंनि ओ बर'फोरा मोजां मोनो आरो बर'फोरनि अनगायै गुबुनफोर जायफोरा न' फोराव जाया बा सङा जेनेबा जोंनि अनगायै गुबुन आरो बर'नि अनगायै बिसोरबो बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो दिनै जोङो बे जोंनि बर'नि जानाय ओंख्रिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि ओ बर' हारि खौ जोङो सिनायथि होनो हायो जेरैहाय दायो जोंहा बर'फोराहा गोबां बेबायदि गोजौ फारसे आवगायबोबाय बे बेबायदिनो जोंहा ओ हटेलफोर जोंनि बर'फोरा खुलिदों दिनै बे आवहाय जोंनि माखासे ओंख्रिफोर मेवाय अनला बा ओ बासिगि बिबार अनला आरो बेबायदिनो हा सबायजों दाउजों नारजिजों अमाजों एम्फौ लाथा साम' सबाय बेबायदि जोङो हटेलफोरावहाय जोंनि बर' ओ फोरखौ। फाननाय नुयो दा बेफोरखौ फान बिथांमोना जानांगौ बिजनेस पार्पसनि थाखाय फानदों। बेल' नङा नाथाय बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना ओ गावसोर जे बर' बा जों बर'हा बेबायदि मोनसे ओंख्रिफोर दङ बेखौ गु गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनाय। खौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ जोंनि बर' सुबुं फोराल' जानो थाङा नाथाय बेखौ जानो थाखाय गुबुनफोराबो बेबायदि जानो फैयो देस्द खामनो जे जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिया मा बायदि आरो जानानै माबायदि मोनो बेखौ थेस्द खामनो फैनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ खो जोंनि न'फोरावल' जाया बेखौ हटेलफोराव बा गुबुन जायगाफोरावबो बेबायदि जानाय अनसाय जानाय जोङो मोननो हादों। आरो आगोलनि समावथ' जों मिथिनो मोनो बांसिन समावनो बेबायदि अनला बा खारै मैगं मैखारि फोर नारजि खारैफोर थालिर फस्लाफोर जानायखौसो जोङो मोनथिनो मोनदों नाथाय दानि जुगाव एसेबां जायाबो जानो हागौ नाथाय नथायबा आंनि बेलायाव आङो आगोलनि ओंख्रिफोरखौसो जानो बांसिन मोजां मोनो। स्पेसियेलि आं मोजां मोनो ओ नारजि थालिर फस्ला आरो अमा गोरान आङो जानो जोबोद मोजां। ओ आं सानदों नोंथाङाबो बेखौहाय जानो मोजां मोनो। होननानैहा नोंथां आरो आंल' नङा बेखौहाय जों बयबो मोजां मोनो। औ बर'फ्रानो बयबो मोजां मोनो। जिहेथु ओ ओ उन्दैनिफ्रायनो जोंहा जाबोनाय। जे ओ हेबिद एबा हुदा दङ। हिसाबै जोङो बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो आरो दा जोङो। बेबायदि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि
नोंथां समा समा जोंहा जाबाय नोंथां।
औ जाबाय समा बे समाव नोंथां मोननानै गोसो
औ दे